लांदां
हेलौ
खोनादों नोंथाङा
औ खोनादों नोंथां
औ एसे सोलोंथाइनि बागै सावरायनो थाखाय नोंथांखौ कल खालामनाय जादोंमोन नोंथाङा सोलाबगोन ना?
औ सोलाबगोन नोंथां दे बुंलाय।
लांदां
लांदां हेलौ हेलौ लांदां हेलौ हेलौ